ओं, औ नोंथाङा दासान्दि ओरैनो दङ'ब्ला आंजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन हागोना नोंथां? औ। ओ बिदिब्ला ओ नोंथां ओ जोंनि ओ बर' समाजावहाय ओ बर'फोरा माबायदियै ना हमनानै ना गुरनानै जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ जोङो आगोल ओ आजै आजै समफोरनिफ्रायनो जोङो ना गुरनायखौ दासिम बो ओ सोलिगासिनो। बे ना गुरनानै जानाय हमनानै जानाया।
औ नंगौ।
आगोलहाय बि दि नानि ना, साम', खांख्राइनि ओ बिबाङा बांसिनमोन। ओ ोङो खाथि खालाफोरावनो जोङो मोननो थाङोमोन। बि दि लामा सामा ओ सेरावनो दैबाना जानायजों ओ गोबां ना गिदिर गिदिर फैयोमोननो।
औ नंगौ।
बिदिनो बिथांमोना बिदि ना गुरनानै ओ फाननानै बिथांमोना ओ बेजोंनो फाननानै दां रां मोननानै न'खरफोरखौ बेजोंनो दालांनायखौ जों नुनो ओ जों गोबां खोनानो मोनबोदों नोंथां। ओ नाल' नङा नाजों लोगोसे ए ओ साम' खांख्राइ ओ बिदिनो ओ गांजेमा एंखावरि गांजेमायाथ' जोबोर ओ गोथाव जायो नङा होमबा बाथोनफोर जानोबो।
औ नंगौ।
मानसिफोरा ओ जोबोरानो ओ गासैबो फ्रामानो मोजां मोनो। गोथाव मोनो। बिनि बेसेना दासान्दि ओ जोबोर बुरजा से-से जरायाव ओ नैजि थामजि बिदि लायो। ओ नोगोरफोरावथ' दाम फोरा एसे बारा। नोगोरफोराव फानहैबा ओ बिथांमोना ओ ना गुरनानै गोदोनिफ्रायनो ओ खायफा खायफा आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो बिदिनो साम' खांख्राइ गुरनानै न'खरफोरखौ बिदिनो फाननानै न'खरखौ नांगौ एबा फिसा फेनला आइजें आयला जानाय लोंनायफोरखौ बिथांमोनहा बेजोंनो ओ सुंथाबुनो होम। दों होननानै ओ खोनानो मोनबोनाय जादों। आथिखालावबो ओ गोबां मोनसे ओ आगोलनि सेबां ओ मोननो थांलिया। ओ नोजोर होना नायोबा। ओ दासान्दि एसे खम बिबांनि मोनो।
औ।
ना साम' खांख्राइखौ जोङो खम बिबांनि नुनो मोनो आरो। ओ बेसेनाबो एस से बारा आगोलनिसाय आगोलो ओ बारा बिदि ना खांख्रायनि आंखाल गैयामोनबाबो रांफोरा एसे ओ खममोन फानबाबो बेखौ। बायदि बेसेन मोनामोन। ओ दानिया खम खम जालांनो हमदों बेनि सायाव आरो राङाबो ओ बारा बिखौ बायना जानो गोनांबा। ओ मोननो थाङाना खा थि खालायाव दैमा आरि ओ गैयिफोरा बिथांमोनहा बायना जाबाबो दामफोरा बांसिन। ओ नास्राय ना बिदिनो बोथिया ना बेफोरो दामफोरा बांसिन ओ ना गुरबाबो बिदिनो ओ जोङो ओ नफोराव जोङो जानो थाखायबो जोङो ओ गामिनि एबा नखर खा खाथिनि-खाथिनि जोङो लोगो नांनानै ओ गासैबो जोङो दैमा एबा ओ बिदिनो फोथारफोराव जोङो ओ लोब-लोब गुरनो थांनाय बर' आइजोफोरखौ दासिमबो नुयो नङा होमबा नोंथां। ओ जोंनि बिमाफोरखौबो जोङो थांनायफोरखौ नुनो मोनो ओ बिदिनो ओ ना-ना ना मोननाय बुङोब्ला बिदिनो ओ गासै रोखोमनि नाखौनो जोङो लायो। ओ बिदिनो। ओ फिथिख्रि ना मावा ना ओ बिदिनो मावा दांग्रा बिदिनो ओ नास्राय बोथिया ना एंखावरि ओ गांजेमा। ओ बिदिनो खांख्राइ ओ साम'फोरखौ जोङो लानाय जायो। ओ जोङो गांजेमा फोरखौ ओ जोङो गोबांङनो दानिया नुनो थांला ओ
औ।
मोनोबा जोङो बिदिनो ओ माफा मानैफोरखौ मोनो। माफा मानैनि जोङो बाराफोरखौ मोननो थांला। बिखौ ओ जोङो गांजेमाखौ मोनो जोबोद गोब्राब। ओ दानि दिनाव। जोङो बारा नुनो थांलिया। बेखौ जोङो ओ गांजेमाखौ जोङो लामना बिनि बिदैखौ जोङो मोनोब्ला लामनानै जोङो मोनसे आइजेंयाव दै दोननानै बेखौ जोङो ओ फिसिनो बाहायो ओ बियो बिदिनिफ्राय हरनानै फिसा जा फिसा जानायाव लासै जोङो फिसिनायखौ जोङो दासान्दि ओ गोबां ओ सोलों थाइनि जोबना ओ न'फोरावनो बिदि खालामनानै जों हाखर खालामनानै जोङो ओ ओ बिदिनो ओ फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों फिसिना गांजेमा फाननायखौ जोङो गोबां मबाइलनि गेजेरावबो बर'फोरखौ जोङो नुनो मोनबोदों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
ओ जोङो बिदिनो ना न'आव जानो थाखाय जोङो नाफोरखौ ओ गुरोब्ला बिदिनो गोबां रोखोमनि मैगंफोरजों जोङो संना जाजायो ओ खवाबथावनानै ओ बिदि ओ गोथाव जानाय एबा खवाब थावना ओंख्रि संनायथ' बर' आइजोफोरा जोबोर आखा फा नङा होनबा? ओ बिथां उमओ बिदि गोखै गोला मैखिफोरजोंबो ओ ना खांख्राइखौ जोङो संना जाजायो ओ बिदिनो मैथा मैथा बायदिफोरजों जोङो संना जाजायो। सबायफोरजों अनलाफोरजों ओ गोबां थाइगिरफोरजों बिदिनो गोबां फाथो बिलाइफोरजों ओ नोरसोनफोरजों रुदुमना जाजायो सलें बिलाइ फोरजों ओ जारि बिदिनो ओ खारदै खारैफोरजों जों खाथि संनाय मैगंजोंबो जोङो खारै संनानै जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? ओम दाब बियो बर'नि मोनसे एंगार हायै मोनसे हारिमुनि ओ गोग्लैयो। ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो ओ ना गुरनाय ना गुरनाया दासिबो सोलिगासिनो ना नोंथां ना गुरना जानाया नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन औ ओ जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो दासिमबो बिदिनो ओ सोलिलांबाय थायो ना गुरनाया। ओ गोदोनि फ्रायनो जोङो दासिमबो बे ना गुरनानै जानायखौ बर' आइजोफोरखौ जों नुबोगासिनो। ओ नाथाय जोङो आ थिखालनि मुगायाव जोङो ओ एसे खम जोङो नुनो मोनबाय ना गुरनानै जानाय खौ मानो होनोब्ला ओ जोंनि बे बे जुगावहाय जोंनाव नानि बिबाङाबो गोबां खम जालांनो हमबाय। आरो जोङो ओ बिदिनो ओ जोङो बिदि जेखाइ खबाय आरि ला-ला-लानानै सेन ख'खा ओ फल' बायदि लानानै जों गोदोनि बायदि ज' ज'यै ना हमनानै ना गुरनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनला। ओ मानो होनब्ला जोंना ओ आथिखालनि बिगियाननि ओ जुगजों ओ बेजों दिहुनजानाय ओ जेरै ओ बायदिसिना ना हमनानै जानाय जुन्थिफोर जों नुनो मोनबाय। बैफोर जुन्थिफोरजों जोङो ना हमनानै ओ जोङो जानायखौ बायदि आदबजों ना हमनानै जानायखौ जोङो नुनो मो-मोनो। आथिखालावहाय बिदिनो जोङो मिसिंफोरजोंहाय ना सारनानै जों ना हमनानै जानायखौ नुनो मोनो। आरो जोङो ओ आथिखालाव गावबा गाव नखर नखर फुख्रि जावनानै बे फुख्रियाव ना फिसिनानै ओ जोङो ओ बेखौ गावबा गाव नखरावनो फिसिनानै जानायखौ जों मोनो बेफोरबायदि गोदोनि बायदि एसेबां खस्थयै जोङो ना खांख्राइ साम आरि बायदिफोरखौ। खौ जोङो ओ गोजान गोजान जागा। फोराव बिदि दुब्लि खना फोथार बायदिफोराव जोङो बिदि दैमा दैसाफोराव ना गुरनो थांनाय। एसेबां नुनो मोनलिया आरो जोंनि गेजेराव बे नानि बिबाङाबो गोबां खम जाबाय बेनिखायनो। ओंखायनो जोङो इसे एसे जोङो बिदि ना गुरनानै जाहैलायनायखौ जोङो खम जानायखौ नुनो मोनबाय आरो। आरो बिदिनो जोङो ओ ना हमनानै जोङो बेफोर ओ नाफोरखौ जोङो ओ ना हमनो थाङोब्लाबो एसेबां मोननो थाङा आथिखालाव एंखावरि गांजेमा साम बायदि फोरखौ जों मोननो थाङा। बेनिखायनो बेफोरनि बे सेना ओ हाथाय बाजारफोराव गोबां जानो हम बाय ओ बिदिनो जोङो बे खौ जि एसे जों हमनानै मोनोब्ला जों बेफोरखौ हाथाय बाजारफोराव फाननो लाङोब्लाथाय गोबां रांनि जों मुलाम्फा मोननो हायो। नङा होनबा? नोंथां औ बिदिनो जोङो बे गुरनाय मोननाय नाफोरखौहाय जोङो फानोब्लाथाय जोङो गोबां रांनि मुलाम्फा मोननो हायो मानो होनोबा। जोंनि बे फुख्रि फोराव फिसिजानाय जोंनि नखरजों फिसिजानाय नाफोरा एसे खम एसे खम बेसेनि जायो आरो आरो बेफोर गुरनानै मोननाय बेफोर नाफोरा जोबोर बेसेन गोसनि जायो। आरो बेफोर नाफोरखौ जोङो जोंनि देहानि थाखाय मोजां होन्नानैबो जों खायसे खायसे बेरामफोराव मोजां। जां होननानै जों मिथिनो मोनो, ओ बे नाफोरा जोंनि देहानि नि थाखाय मोजां होननानै जों मिथिनो मोनो खुसिया आरि बायदिफोरखौ खौहाय जोङो बेफोर खौ आथिखालाव जोङो बेफोरखौ जोबोर मोननो गोब्राब नाथाय गोदोहायसो जोङो ना गुरना ननानै जानायाव एसे खस्थ'बो दंमोन थेवब्लाबो जोङो गोदोहाय ओ जोङो खेबसे गुरगासेयावनो ओ खबाइसे गाहाम ना मोनोमोन होननानै जों जोङो गोदो आबै आबौनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनदों नङा होमबा नोंथां बिदिनो ओ गोदोहाय - ओ जोङो ना गुरनायाव गासैबो बर' आइजोफोरानोथ' ना गुरनानै जानायाव आखा फाखा। ओ आइजोफोराल' नङा हौवा माहारि फोराबो ओ आस्रा जे सेन खखा ओ खाखि फल' बायदि लानानै ना हमनायाव जोबोर आखा फाखामोन गो गोहाय बिदिनो ओ गोदो ओ जोंनि ओ गोदोहाय बिदि ना बेदर बायदिनि ओ एसेबां आंखाल जायामोन होननानै जों खोनाबोनो मोन्दों। नङा होनबा नोंथां ओ ओ बिदिनो ओ जोंनि ओ गेजेराव ना गुरनानै जानाय ना हमनानै जानाया ओ सोलिबोगासिनो दं आरो गोदोनि मफ्रायनो ओ जोङो बेखौ खौहाय दासिम नाफोरनि बिबाङा खमायलांदोंब्लाबो जोङो ना गुरनानै जानायखौ ए-एंगाराखै नङा होमबा नोंथां? नोंथांमोननि ओनसोलावबो थ, दासिमबो बेबादिनो ना गुरै गुरै जाबाय थानायखौ अ नुनो मोनो ना नोंथां
औ नंगौ
अ बिदिनो ओ गासै बर' गामिफोरावनो जोङो ओ बर' आइजो खौ ज' ज'यै ओ ना गुरनो थांनायखौ अ नुनो मोनो नुनो मोनो थेवब्लाबो एसे खमैब्लाबो ओ जोङो ना गुरनाय गुरनो थांनायखौ जों नुनो मोनो नानि बिबांफोरा खमब्लाबो जोङो बेखौ एंगारनो हाया आरो आरो बियो अरायस थांनानै थागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। जोङो बे ना गुरनानै जानाय जोंनि बर' हारिनि ओ मोनसे एंगार हायै बाहागोखा नङा हब नोंथां औ बिदिनो जोङो ओ बे ओ ना गुरनायाव बाहायनाय बै आगजुफोर खौ जोङो ओ जों न'खर न'खरावनो जोङो ओ हेबनानै औवानिफ्राय जोङो औवाजों बानायनाय जायो बेफोर आगजुखौ जोङो बेखौ न' न'आवनो हेबनानै। ओ गाव गावबा बिदि जेखाइ खबाइ हेबनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो नङा मामबा नों
औ नंगौ।
बिदिनो जोङो गावबा गाव न'खराव बिदि जेखाइ खबाइ हेबना लानानै ना गुरनो थांनाया जोंनि थाखाय जोबोर जोंनि थाखाय जोबोर मोनसे बाख्नायथाव नङा होमबा नों- थां बाखनायथाव होननानै बुंजांगोन जों गावबा गावनो आखाइजों हेबनानैनो जोङो बेफोरबायदि ना गुरनानै जानाया जोंनि थाखाय जोबोर बाख्नायथाव आरो जोङो बेखौ गोमोथावबो साननो हायो नङा- होनबा नोंथां बिदिनो गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाव ना गुरनाया बेबादिनो गाजा गोमजायै रंजा खुसियै ज' ज'यै ना हमनानै ना गुरलायनाया ना गुरलायनानै जानाया सोलिबोगासिनो दङ आरो बिदिब्ला नोंथां जोंना समा- बो एसे गोबावआनो जाबाय सावरायलायनाया। जोंनि रायज्लायनायखौ बेखि- नियावनो फोजोबथोंसै नोंथां गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों